औ हेल' नो औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों जसे सम सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नों
हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? जेनेबा सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ एबा जों गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ लानायाव माबाफोर नोंथाङा जेनेबा माबाफोर नुदों नामा ओ फारागथि नुदों नामा?
औ नोंथां फारागथिं नुदों नोंथां। गोदो गोदो जोंना गोबां बिबांनि जोङो फरायसा फरायसुलि दंमोनब्लाबो बिसोरो मा स्कुल नङाब्ला बिसोरो फरायसालियाव थांनायखौ जोङो नुवामोन आरोना नों थां बिसोरो खामानि बायदिसि ना खामानि मावनानैनो बिसोरो जिउ खुङोमोन नाथाय आथिखालाव आथिखालाव गोबां फरायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरै उम उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिसोरखौ फरायसालियाव थांनायखौ नुयो। आरो जोङो बिसोरखौ आथिखालावथ' गोबां फरायसालि बायदिसिना कलेजफोरखौ जोङो खाथि खाथियावनो जोङो गायस'नो नालाय गोबां दाबसे दाबसे जायगा एबा गामिफोरावबो गोबां फरायसालि आ थायोना बेनिखायनो फरायनो फोराव जोबोद सुबिदा जायो आरो नोंथां बेनि बेनि बेनि अनगायैबो जोंनाथ' आथिखालाव गोबां समान ना हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा फराय ओ गासैबो बाहागोआवनो जोंना समान नालाय बेनिखायनो बिसोरबो फरायनायनि सुबिदाखौ मोनजोबो। गोदोथ' ओ आइ आइजो नङाब्ला हिनजावसाफोरखौ जोङो फरायनायखौ खोनायामोन एबा नुआमोन नाथाय आथिखालाव ओ गोबां फरायनायफोरखौ नुग्रा जाबाय आरो नोंथां दा जोङो गोदोनि फरायनायखौ होनोब्ला जोङो गोदो गोदो खम खम बिबांनि जोंना ओ बर' मिडियाम माव जोंना फोरोंगिरिफोर गैयामोनबो होनजायो साफा सानै बा आंल' दंमोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां फरायनाय ओं ओंखारबाय नालाय बायदि बायदि बायदि बायदि बिथिंनि जोङो फोरोंगिरि फोरखौ नु नुबोदों आरो नोंथां जेरै जोंना बर' मि दिएम बुङोब्ला जोंना ओ समाज बिगियान आयदायावबो जोंना गोबां फोरोंगिरिफोर दङ सायन्स नि आयदायावबो गोबां फोरोंगिरिफोर दङ मेथ्सनि आयदायाव जोंना गोबां फोरोंगिरिफोर दङ आथिखालाव बेफोरबायदिनो बायदि बायदि इंलिसफोरनि मिडियामावबो जोंना गोबां बर' फोरों गिरिफोर दङ नाथाय गोदो जोङो फरायनायाव मानो उसुबिदा जायोमोन होनब्ला जोंनाथ' गुबै रावा बर' बिनि बिनि अन बिन बेनि थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन हारिनि
जोङो मा फरायनायफोरखौ जोङो मोजाङै बुजि मोनामोन आरो जोङो फोरमाय ओ फरायनोबो हायामोन नाथाय नाथाय नाथाय आथिखालाव बर' हारिनि गासैबो गासैबो जायगायावनो जोंना लिरनाय लिरनाय फरायनाय बायदिसिना बिजाबफोरबो ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जोंना फरायनायनि सुबिदाया गोबां जाबोदों आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोंना फरायनाय फरायनायाव जोंना गोबां गोरों गोरों गोरों गोरों फरायसाफोरबो दङ बिसोरो फरायसाफोरा जों ना उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोंना टिउसन बायदिसिना होनानै दा आथिखालनि गथ'फोरा जोंना फरायनाय लिरनाय बायदिसिनायाव जोङो बेसोरखौ दावगानायखौ नुदों आरोना नोंथां मानो मानो होनोब्ला जों आ बर' फोरैनो फोरोंगिरिफोरा मोजाङै गोस जौ गोजौ थाखोनि फरायनानै बिसोरो गादाम उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ जोबोरैनो मोजाङै फोरोंगासिनो दङ आरो बिसोरो फरायसालिफोराव बो बर' बिजोंनि फरायनायखाय बिसोरो जोबोर मोजां मोजाङै बुजि मोननानै गावसोरनि रोंगौथिखौ बिसोरो लिरलांनानै ए इगजाम बायदिसिनायावबो बिसोरो मोजां मार्क मोननो हायो आरो नोंथां आथिखालाव गोदोथ' बेबायाददि नङामोन नोंथां नोंथाङाबो एसे नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नों माबायि सोलोंथाइनि बागै
औ नंगौ सोलोंथाइखौथ' जोंनो बयनोबो नांगौ सोलोंथाइया दानिया जोंनि जेनेबा एंगारनो हायै मोनसे जोंनिया बिजों बेजों जोङो जेनेबा बा दानियाथ' जों बायदिसिना जोङो गावनि ओ रोंगौथिखौ खोनथिनो थाखाय जों गिबियावनो सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव जेनेबा गोदो जोङो औ गोदोनि सोलोंथाइ बुङोब्ला नोंथां जोंनियाथ' गोदो बिदि जोंनिया फरायसालिफोरा जोबोद खममोन आरो बिदिनो बिफां सा फोरावनो औ फोरोंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोङो बिदि गोबां माने जोंनियाव सुबिदाफोर गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरा बिदि ओ सोलोंथाइ लानो आवगायलाङामोन दा सान दाथ' जोङो नुनो मोनबाय गोबां जायगा जायगा बिदिनो फरायसा औ बिदिनो फरायस फरायसालिफोरा जोंनिया गायसन जाबाय आरो बैफोर फरायसालिफोराव जोंनि फरायसाफोरा जेनेबा थांनानै मा खालामो ओ सोलोंथाइ लाहैयो बे सोलोंथाइ लानायावबो गोदो जेनेबा औ बिमा रावखौ जों ङो एफा सोलोंनो मोनामोन बेनि थाखाय जोंनिया औ एसे जोङो माबा जायोमोन असुबिदा जायोमोन बिदिनो दाथ' जोंनिया औ बिदिनो जोङो दा थ' गावनि बिमा रावखौनो सोलोंनानै बिमा रावजोंनो सोलोंनानै जोङो गोबां नांगौ गियानखिनिखौ जोो बुथुमनानै लानो हायो आरो बिदिनो दा गोबां सुबिदाफोरखौबो नुयो फरायसालिफोराव जोंनिया सरखारि फरायसालिफोराव जोङो गोबां फरायसालिनि जि न' बैफोर जोंनिया साब सिखोन जानो हमबाय आरो बिदिनो जोंनिया बै सरखारि फरायसालिफोराव गोबां जेनेबा गाननाय जोमनायफोरखौबो जोङो मोनो बिदिनो माने फरायसाफोरा माने औ गोसो बोनायजों गोस माने गोसो जानानै बै फरायसालियाव थाङो मानो होनबा जोंनिया जोबोद गोरिब न'खरबो दङ बैफोर न'खरफोरा जोंनिया औ फरायनो थाखाय जोंनो जेसेबां खरसा नांगौ बेफोरखौ होनो हाया बैफोरनि थाखायनो माने दा जि जोङो सुबिदा होदों बे सुबिदाजों दा फरायनाया जोबोद माने गोजौ थाखोसिम थांदो आरोथ' जोंनिया औ गोजौ थाखोआव फरायनो थाखाय गोदो जेनेबा सानखान्थियानो जा एबा जोंनिया बे समाज बिगियानानो जा ए बा बिगियानानो जा बेफोर माने गोदो जोंनिया माबाबो गैयामोन मा होनो बर' राव गैयामोन दा जोङो बर' रावआवनो जेनेबा एाबा लानानै जों मोजाङैनो फरायलांनो हायो गोजौ थाखोसिम आरो बे फरायसालिफोराव थांनायाव जोंनिया जेनेबा गोबां रोखोमनि जोङो गावखौनो माने माबा खालामनो हायो रोंगौथि ल हायो आरो बैफोर रोंौथिजों ज बिफाया साख्रि मावो साख्रि मावनायावबो जेनेबा मदद खालामबाय आरो बेनि अनगायैबो जों जोङो गावनि जिउखौथ' खुंलांनांगोन नालाय बेनि थाखाय जों गोबाङानो फालांगिफोर मावो आरो बैफोर फालांगि मावनायाव थ जोङो गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव जोंनिया मा खालाम थाङो बेा बेरायहैनो गोनां जायो बा गुबुन गुबुन माने गुबुन गुबुन सुबुंजों जोङो गोरोबनानै थानो गोनां जायो आरो बिसोरजों जोङो राय्लायनो गोनां जायो आरो बैफोरखौ जोङो जेनेबा बै उन्दै समाव जि फरायनाय बे फरायनायनि गेजेरजों जोङो इंराजियानो जा एबा गुबुन रावानो जा जों बैफोरखौ जों गखौबो माने सोलोंनानै लानो हायो आरो आरो औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनिया सोलोंथाइया गोदो जेसे जेरैबायदिमोन दा बेनि थ्रुयै जोंनिया एसे माने गोबां जौगानायखौनो बुंखायो गोबां जौगानो हमबाय औ नंगौ नोंथां बिदिनो औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जेनेबा सोलोंथाइ लानायाव जे फोरोंगिरिफोरनि जेनेबा फोरोंगिरिफोरा मा रोखोमनि जानांगोन माने
औ नोंथां दा जोंना फोरोंगिरि जा माबादायदि जानांगौ होनब्ला जोङो जेरै गथ'फोरा माबाददियै फोरोंजानो लुबैयो लुबैयो बेफोरबादि फोरोंगिरिफोराबो गथ' फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ बे बेफोरबादि फोरोंनांगोन आरो नंथां जेरै गथ'फोरा रोङाब्ला बेखौ बियो फोरोंगिरिया खनले खनले गथायना होनांगोन आरो फोरों फोरोंगिरि गथ'फोरजों लोगो हिसाबै एबा एबा मिलायना थानानै बिसोरखौ फोरोंनांगोन आरो नोंथां जाहाथे दे गथ'फोरा जेबो जेबो बेफोरनो उसुबिदा मोना आरो रा बेनिखायनो फोरोंगिरिफ्रा बेफोर जायखौ हाया बेखौ खनले नले आरो जायखौ बुजियाखै बेखौ मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे रावजों बिसोरो नो बुजायना होनांगोन आरो नथां होमब्लासो जोंना गथ'फोरा उन्दैनिफ्राय रोंबोलासो देनां देरबाबो बे आयदानिखौ जोबोर मोजाङै रोंबोला देनां देरनाय देरोब्ला जोङो बायदिसिना खामानियाव जोंना फैयो आरो नथां। जेरै जोंना उन्दै उन्दै थाखोनि ओ स ओ क्लास सिक्स सेभेन थाखोनि जोंना इगजाम बायदिसिना जोङो इगजाम होयोब्ला जोङो साख्रि बाख्रि बायदिस फेनिग एगजाम होयोब्ला जोङो बेफोरबादि द'सनि थाखोफोरनि कुइसन बायदिसिना जो फायनायखौ नुयो आरो नोंथां जेब्ला बेफोरो गावस बेफोरखौ बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो मस फोरोंगिरिनिफ्राय मोजाङै गियान लायोब्ला बायदिस ना आयदाखौ बिसोरो मोजाङै सोलोंना लायोब्ला उनाव बिसोरना सुबिदा जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनाव बिसोरो गावसोरनि थांना थानाय जिउआव हाम होम साख्रि मोन नोब्ला बिसोरो जोबोर आ अम गावसोरनि जिउखौ मोजाङै दावगालांनो हायो बेनि थाखायनो फोरोंगिरिफोरा जि-जि फोरोङो बेफोरो बेफोर एगजामफोराव मोजाङै मोजां बिसोरो गोसोखांनानै होयोब्ल ला आरो फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोराबो बिसोरखौ मोजाङै लोगो बायदियै बु सोलों-सोलोंना होयोब्ला बेफोरबायदि बिसोर बिसोरजों मोजाङै सोलोंजायो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो माने माने फोरोंगिरिया औ नोंथां। फोरोंगिरिया जोबोद माने गोदोर बे नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव औ दा बिदिब्ला नोंथां थां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै नों नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोनबाय न मोजां मोनबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थोंमोनथां।